हेल' अ बुं नोंथां।
अ नोंथां खोनानो मोनदों ना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योबा नोंथां?
औ फ्रि दंथ'यो दासानदै नोंथां।
अ नोंथां दा होमबा आङो दैनि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां सरायनो हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां
औ दा दैखो होमबाथ' जों नोंथां दै नङाबाथ' जों थांना थानाय नङा न नंनाय नङा न नङा होमबा नोंथां दा जेरावबो दैखो नांगो बयबो दैखोनो दा दै होमबाथ' जोङो लोङोबो जेरावबो दैखौ बाहायनाय जै नङा होनबा नोंथां जों दैखो दा दैखौ जोङो बबेबा मायबा मायबा जायगायाव जों नुनोनो थाङा नङा होमबा ओ बेलेगनिफ्राय लाना फैनासै बिसोरो बाहायनाय जायो दैखौ दा जोंनि बिदि गामि एरियाफोरावथ' दै बेलेग जायगायाव मोना दागा बेलेग जायगायाव मोनो नङा होनबा नोंथां औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे दैखौ मनि मुनिफ्राय जोङो उम लानाय जायो
औ दै खौथ' जोङो गोबां माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो दैखो जोङो दंखलनिफ्रायबो मोननो हायो आरो जोङो दैखरनिफ्राय मोननो हायो
औ औ
जायखौ जोङो खुङा होननाबो मिथियो
औ औ
आरो जोङो दैखौ अखानिफ्रायबो मोनो बिदिनो गोबां रोखोमै मोननो हायो दैखो
बिदि आरो दैमा दैमा सेरफोर दोङोबाथ' दैमा दै दैमाव मोनो बे पाहार दङ बाथ' फाहार बार एरियाफोरावथ' दैयानो बोहैबाय थानाय नुनो मोनो नङा होमबा जोङो
औ नोंगौ नोंथां औ
औ दा जोङो दैखर होना फुख्रि होनोबाथ' नथां जोङो बे अखानिफ्राय फायनानै अखा जिथिया हायो होमबाना जों जमा जानानै थानाय बि दैखौ जों बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ फुख्रि दैफोरखौ जोङो आबादफोराव बाहायो नङा होमबा नो
औ औ औ
औ
थ' जोङोे जेरावबो बाहायनाय जायो दैखौ नङामोन
औ औ नंगौ नोंथां औ
दा बुहुमावनो दै नङाबा थांना थानानै नङा रावबो जिब जुनारानो जा मानसियानो जा न' नोंथां।
औ नंगौ नोंथां एसे जिब जुनारनो दैनि गोनांथि इदि आरो नङा होमबा नोंथां औ
नोंथाङा इदिनो बाय फोरमायनो हागोन? एसे फोरमायनो हागोन नामा जे दैखौ जोङो मा मायाव बाहायनाय जायो बेनि
औ नोंथां दैखौथ' जोङो मेेन नांथारगो जोंनो माने जिब जुनारनो गासै जों मानसिजों लोगोसे गासै जिब जुनारनो नांथारगो दैखौ नङा होमबा नोंथां? दै गैयाब्ला जो गासै जिब जुननानै थांना थानाय नङा थैलांजोबगोन।
आरो बिफां लाइफांनोबो गासैनोबो जोंनो दै नांथारगो
औ
आरो दैखो जोङो आबादावबो नांथारगौ।
औ
दैखौ जोङो मैगं संनाय बायदिसिनायाव बाहायो।
औऔ
लोंनायजों लोगोसे आरो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो दैखो।
औ औ
माने बिराद मोजां खामानियाव हायो आरो जोङो
औ
दाथ' मानसियाबोथ' दै नङाबाथ' दैनावथ' जाथारा नङा होमबा नोंथां। दा जों ओंखाम जायोबाबोथ' जों दै नांथारगौ नङा होमबा ना?
औ औ
नोंथांमोनजों बिदि ओरैनो दै फोरखो मायाव मायाव बाहायो नोंथां बिदिनो जा आबादानो जा जा बिदिनो खायफाया दैनिबो बिजनेस, जा बेफार फालांगि खालामो बेफोरावबो बाहायनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां दै खुवाखौथ' जोंनि दा ओरैनो बाहायनायजों लोगोसे फाननोबो बेफार फालांगि खालामो। माने दखान बायदिसिनायाव मोननाय जायो आरो दैखौ नोंथां, आरो बिदिनो दैखौ जोङो बाहायनाय होनोब्ला जोङो बिबार गायनायफोरावबो बाहायो, जों बिफां गायनायफोरावबो हायो।
औ औ
बिदिनो आरो
नोंथाङा होमबा दैनि, ओ दै दैखौथ' आबादावथ' नांथारगोन नङामोन नोंथां। जेरावबो दै दैयानो नांखागौ जेरावबो दैखोनो, दा जोङो लोङोबो दैखो,
औ नोंथांमोनिसाय दासान्दि ओरैनो दैनि जेबो प्रब्लेम जायाखैबा
औ नोंथां दाथ' दैज्लां सिजोन होनना बुङोमोन नङा होमबा नोंथां दैज्लां सिजेनावथ' अखा जोंनिथिं बि जोंनिथिंल' नङा जों जोंनि जायगाफोर जा माने अखाबो गैथ'वामोन मानसिफोरा जोबोद नो खस्थ' जायो दोंमोन आरोना नोंथां अखा सखा हायदला अखा हयिदो बेबायदिनो जाय फुख्रिनिफ्राय थिखांनानै दैखौ आबादाव आबाद मावनाय जादों आरोना।
औ औ ओमफ्राय नोंथां जोंनि साहा ओनसोलावथ' गोबां मानसिनिनो माने दैनि आंखाल आरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेनि सायाव नोंथां मा बुंनो सानो? औ खोनादोना नोंथांङा? हेलौ! हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेल' हेल'